थ औ।
औ होमबा जोंहा ओ बर'नि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे रायलायनोसै नामा दिनैहाय।
औ औ।
औ दे नोंथां होमबा आं जागायनो ना
औ दे।
औ होनबा जोंहा बर'नि ओख्रि होनोबाथ' बहुद दङ नङा होमबा? ओ जायगा लायै जायगा जायगा लायै जायगा बोथोर नायै बोथोर। आरो मानसि नायै मानसि जोंहा ओंख्रि जाहोयो बर'फोरा नङा होमबा।
औ औ
औ दा बाहाय माखासे ओंख्रिफोर दङ जाहैबाय जोंहा ओ बांसिन माने। ओ पपुलारसिन जेनेबा बांसिन मिथिजानाय। बयजोंबो जेरखम जोंहा अमा बेदर अमा बेदरथ' एकदम जोंनि आंगोथार होननाय जाहैबाय आलासिफोर होन न'आव जाबाय थानाय होन माने सानफ्रामबो सानफ्रोमबो जानायावहाय माने जोंहा अमा बेदरखौ ओ जानाय जायो नङा होमबा बर'फोरा?
औ औ
औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे अमायाथ' बहुद बहुद माबाजों। बहुत इनक्रिजं सलियो। बियो बा जेरखम अ होन सबाय होन नारजि होन माने मैथा होन माने जे सङो बिदिनो गोथाव जायो अमाया ओंखायनो बिदिनो आलासिफोर थांबा सोर मा थांबा बांसिन बांसिन अमाजों ओंख्रि मोनजानाय जायो आरो बर'नि न'खरफोराव। दा जोंहा बिदिनो माखासे। ओ माबाफोर होयो नङा होमबा जेरखम नारजिफोर नारजिफोरखौ एसे जेनेबा बानायनायाव टाइम लायो नङा होमबा जेनेबा फाथोफोर फोनानै फाथोफोरखौ ओरै बिलाइखौ फोराननानै माबानाय जायो जायो सान्दुंङाव फोराननानै आरो बेखौ गोरान जाजासिम दोननानै। ओमफ्राय उनावहाय ओ बिदिनो। सदा नङाबा खारै होनानै माबानाय जायो एरनाय जायो। नङाबा गलायनाय जायो बिनिफ्राय नरम बानायनानै बाहाय माने ओ अमा बेदर बायदिसिना मा होनो होनानै जायो आरो नङा होमबा दाउ अमा बेदर
औ
दा बिदिनो माने ओ जाय जानो लुगैयो जेरखम जानो लुगैयो बिदिनो बानायनानै जायो। आमफाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ओ बेसादफोर होनाय जायो नङा होमबा ओंख्रिफोराव जोंहा जेनेबा सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा खारैजोंनो बांसिन जायो नङा होमबा अबेबा जायगायाव। ओमफाय सोरबा सोरबा थाव गोथां बांसिन थाव गोथां बांसिन होयो।
औ
दा बिदिनो जोंहा बिदिनो फेम माबा बांसिन मिथिजानाय ओंख्रि होनोबा बेनो। अन्ला सबाय नारजिफोर आरो नङा होमबा दा बिदिनो जोंहा बर'नि न'खरफोरावथ' ओ जोंना मैगं थाइगंखौ मोनजोबखायो नङा होमबा?
औ औ
औ मैगं थाइगंखौ मोनजोबखायो दा बाहायबो माखासे ओ माबाजों जोंहा ओरै सोलिबाय थानाय माबायावहाय जोंहा न'खरनि मैगंफोरखौ बाहायो आरो नङा होमबा अर्गानिक जायखौ जायखौ बुङो जेनेबा हासारफोर होयै माबाफोर होयै बेफोरखौ जोंहा ओ सामफ्रामबो ओ सोलिबाय थानाय जानाय नायाव हाय बाहाय जायो मानोना न'आवनो जोंहा मैगं थाइगं मोनखायो नालाय आर जोंहा बांसिन माहारिया नङा होमबा ओंखायनो जोंहा जानाय लोंनायाव बांद्राय उसुबिदा जाया मैगं थाइगंबो न' नख' न'आवनो न'नि बारि बागानावनो मोनजोबो नङा होमबा ओमफ्राय दा बेनो आरो माने ओंख्रि संनायफोरा बिदिनो ओ बोथोर नायनानै आरो आला आलासिफोरखौ नायनानै जाहोनाय जायो दा आलासि दा आलासिफोर फैबा बांसिन ओंख्रि जाहोनाय जायो मोननै मोनथाम संनाय जायो दा न'खर न'खराव जाबाय थानाय जायोबा मोनसे मोननैजोंनो सोलियो नङा होमबा?
औ औ
औ दा ओंख्रि बुङोबाथ' बहुद दङ। जोंथ' रायज्लायजोबनो हाया नङा होमबा?
औ नंगौ
औ दा गावबा गाव खुगानि टेस्ट आरो बर'फ्रा बांसिन जोंहा ओ ओ जायनाखि लकेल माने ओ मैगं थाइगंफोर मोनो बेखौ बांसिन जायो आरो जोंहा सिन मैगं थाइगंखौ माने बाजाराव फाननायनि बांसिन फालांगि खालामनायाव बांसिन बाहाया माने न'आव स'लिनायखौ बांसिन बाहायो नङा होमबा ओमफाय दासो नै दा जौगाफुनाय दा मुलुगावहाय दा एसे एसे ओ फालांगि खालामग्रा जालांबाय मैगं थाइगंफोरनि नङा होमबा? दा जोंनि जोंनि बाजार ओनसोलावबो जोंहा ओ लकेल मैगं थाइगंफोरखौ एसे मोनग्रा जालांबाय।
औ
दा बेफोरनो आरो माने जोंहा ओ जोबनो थाङा जाहैबाय बर' माहारिफ्रा माने जोंहा ओ जोंहा हाग्रा ओनसोलावबो थाग्रा नालाय बुहुत हाग्रानि बहुत माने मैगं थाइगं मोननाय जायो दा बेजों स'लियो आरो नङा होमबा जोंहा बर'फ्रा
औ नंगौ
औ ओमफ्राय नोंथाङाबो माबाफोर मिथियोबा एसे फोरमायहरदो दे औ नोंथां
दानिसो नोंथाङा बुंलांनाय जे अनला दाउ एबा सबाय अमा अमाजों नारजि बैफोरथ' जाहैबाय बर'नि ओंख्रि।
औ बर'नि ओंख्रि होनजायो आरो।
अ बैफोरो बर'नि ओंख्रि होननानै सिनायजानाय। औ आरो बिदिनो बै फोर ओंख्रिखौ संनोबा जोंहा खारै नांगौ जायो।
औ औ।
कारैबोबो जाहैबाय बर'नि मोनसे बर'फोरनिनो दिहुननाय एबा बर'फोरनिनो ओंख्रि आरो।
ओम ओम म
खारैखौ जे जोंङो थालिरनि फाय मोननो हायो आरो थालिर बिफां बैखौ थालिरफांखौ जिरनानै फोरानना सावना बैनि हांगार खौ दैजों सरनानै जोंङो खारै मोनो आरो
औ औ नोंथां।
दा बिदिनो जोंहा मैगङथ' नोंथाङा बुंखांखाबाय। जे गरम बोथोराव जोंङो बेलेग मैगं मोननाय जायो आरो गोजां बोथोराव गुबुन मैगं मोनो आरो खायसे मैगंफोरखौ जोंङो गोजां बोथोर गरम बोथोर गासै समावबो मोननो हायो आरो।
औ औ माने बोथोर नायै बोथोर मैगंखौ मोनबाय थाखायो नङा होमबा जोंहा।
औ नोंगौ नं
औ।
औ दा बिदिनो जोंहा गरम बोथोराव दा ओंखारनाय मैगं बु बुंङोब्ला जोंहा थास' बिबार बिदिनो लेस्रा
औ
जोगोनार, काख्रेल, पटल
औ
बिदिनो गोबां मैगंफोरखौ जोंङो दा गोजा गरम बोथोराव मोननो हायो आरो।
औ औ नोंथां
दा बिदिनो बुङोब्ला गोजां बोथोराव लाइ, लाफा थाबाय
औ।
बिदिनो लेस्राखौ गोजां बोथोरावबो मोननो हायो जेरै आलु आलुखौथ' जोंङो सामफ्रोमबो जाजायो होनना बुंजायो आरो औ मोनफ्रोम ओंख्रिजोंबो आलुआ मिलायो। बे मोनफ्रोम ओंख्रिजोंबो संजायो आरो आलुआ।
औ औ
दा बिदिनो जोंहा जे मैगं थाइगंआव जोंहा गोबां मानसिफोरानो बिदिनो मैगं थाइगं गायनानैबो फानना बैजोंबो जिउ खुंना जाबोदों आरो। जे मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनानैनो एबा मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै
औ औ
दा जोंहा बिदिनो जे जोंनि गामि एबा खाथियावनो गायनाय मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जोंहा जे बेराम आजार जे बेफोरनिफ्रायबो बासायनो हायो मानो होनना बुङोब्ला दा जोंहा गोबां मैगं फोरानो
औ औ
गोजाननिफ्राय फैयो आरो बैफोराव गोबां मुलिफोर होनाय जायो आरो। दा बिनि थाखायनो बैफोर मैगंखौजायोब्ला जोंनि देहायाबो खहा जायो।
औ
लोगोसे बिदिनो जोंहा बैसागु बैसागुआवबो जोंहा सेजौ सेथा मैगं थाइगं बिदि खांनानै जानाय जायो अमा बेदरजों।
औ औ मिथिदों।
दा बैसे दा बै सेजौ से था मैगंखौ मानो जायो होनना बुङोब्ला जे जोंनि मुलि हिसाबै जानाय जायो आरो बेखौ दा जोंनि देहा बे बोलो राफोद जाथों होननानै जानाय जायो आरो बैसागुआव।
बिदिनो जोंनि गासैबो सोरगिदिं थानाय जे दिंखिया बैफोरखौबो जों जायो जे गासैबो मैगं थाइगं जों जायोआनो होनफ्राम जाजोबो।
औ औ नोंथां माने बर' माहारिया माने ओ हाग्रा बंग्रा थिंगाजों गोरोबना थानायखाय माने जोंहा बहुत जाग्रा बुस्थु जायो आरोना जोंहा।
औ औ औ
औ माने जोबनो थाङा जोंहा मोन माने बे नों थाङा दासो बुंदोंना एकथा नङा होमबा?
औ औ
दा बेफोरखौ जोंहा जाजोबोबाथ' जोंना न' गुदियावनो मैगं थाइगङा जोबनो थाङा नङा होमबा?
औ नंगौ औ।
औ दा बेनो आरो बहुद ओ जोबनो थाङै बेसाद दङ दा मिथिंगायारि मि थिंगायानो जोंहा ओ होजोबखानाय बेफोरखौ नङा होमबा?
औ
औ दा जोंहा बेखौ लाखिनांगौ आरो जोबनो होनाङा एखमबा जोंहा हाग्रा दानस्रांनाय माबानायाव फोजोबनानै लानाय जायो दा बेफोरखौ नायनांगौ जायो जोंहा। अबे अबे एबे मैगङा जोबनो थांगासिनो दं बेफोरखौ मारै फोथांनानै लाखिनांगौ नङा होमबा?
औ औ
दा बे औ दा जोंहा बेनो जोंहा जोंनि जोंनि जानाय लोंनायाथ' बहुद आलादाखा आलदा हारिफोरजों नङा होमबा? औ जोंहा बहुत माने जों जोंहा मिथिंगाजों गोरोबना थाग्राखाय जोंहा बहुत मैगं थाइगंखौ जानाय जायो। बांसिन सोरबा सोरबा बायहेरानि बायहेरानि मानसिफ्रा मिथि मिथिया मिथियि मिथियि मैगंबो बहुद दङ दा जों बेखौ जाजोबबाय। बिदि जाहैयो आरो बर'फ्रा
औ दा जों बिदिनो जों जानाय बे हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगंफोराथ' गासैबो मुलि महरै जोंनाव खामानि मावो होनजायो जोङो।
औ बहुद देहानि थाखाय मोजां जाहैबाय।
औ नंगौ!
औ जेनेबा सिंग्रि सिंग्रि मैगं होन दिंखिया होन नङा होमबा औ अल'दर होन औ जाहाथ
मानामुनि
मानाय मानिमुनि औ दा बेफोर मोजां आरोना। देहानि थाखाय बेफोरखौ जालांबाय थानो मोनोबा औ औ औ औ नोथां औ होमबा नोंथां जोंना समाबो गैला होमबा ओ मोजां मोनबाय नोंथांजों बिदि ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायलायनानै। होमबा नोंथां जोंहा गुबुन गुबुन टपिकखौ उनाव रायज्लायसै नङा होमबा?
औ।
औ नोंथां होमबा दोनथ'लायसै ना नोंथां
औ दे नोंथां।
औ नोंथां औ